हेल'
हेलौ औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलानायखौ बाव थाबाय नोंथां
औ नोंथां ओमफा आंथ' नोंथां ओरैनो दङ ओ दा नोंथांङा आंनाव हरखाबै बे मोनाबिलि समाव कल हरनायनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां?
दङ नोंथां नोंथांजों माखासे गोनां बाथ्रानि बागै बा सोमोन्दै सावरायनो नोंथांनिसिम आंङो
अ जागोन नोंथां दा मा बे ओ मा खोथामोन बेबा?
गुबुंनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो दैयादि जोंहा गुबुंनायनि जाहोनाव लोंग्रा दैया खमायलांगासिनो बा गाज्रि दैया बांलांगासिनो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां जोंहा दैया माबोरै गुबुङो बेनि सोमोन्दै नोंथांनिसाय नोंथांनिफ्राय आंङो मिथिना लानो लुबैदों आरो नों
नोंथाङा जा मिथिगौ बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायथिना होदो नोंथां। अब्ला खोनासंदो ओ गिबियावनो जोङो ओ जेन'बा दै गुबुंनाय होनोबा ओ जेन'बा जोंनि ओ दै जोंनि बुहुमाव थानाय जोंनि सोरगिदिं बुहुमाव थानाय माखासे दैफोर जेन'बा जोंनि लोंग्रायानो दैयानो जाथों बा लोंजायै दैयानो जाथों ओ बेफ नि गुबुंनायखौ जोंङो मिथिनो आरो हायो दाद बेवहाय गोबां रोखोमनि माखासे जाहोन दङ जायनि जोहै मा जायो जेनबा अ दैया गुबुङो। ओ दा गिबियावनो आंङो नोंथांनो ओ दैखा माबोरै गुबुङो बा मा मा खेथ्रआव दैया गुबुङो ओ बेफोर खौ आंङो नोंथांनो फोरमायनोसै गिबियावनो दङ जोंहा ओ कलकारखानानि माखासे ओ बाहायखोन्दा मुवा बेसादफोरखौनि दैयाव गारनाय बा औ दैयाव गारनाय बा बिनि कल कारखानानि बाहायनायनि माखासे गाज्रि बेसाद बा बाहायखोन्दा बेफोरखौ दैयाव हगारहरनाय बेवहाय मारै जायो होमबा जोंनि ओ बुहुमाव गोबां रोखोमनि कलकारखाना बारायबाय जाय ओ आथिखालनि मुगायाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनगासिनो गोबां रोखोमनि कलकारखानायाव। जोंङो गोबां रोखोमनि माखासे बनफोर माखासे खयलाफोर बा माखासे थावफोर बेफोरखौ जोङो साव गारनानै दे जोङो दानि जुगाव गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद खम समावनो दिहुनगासिनो बेखौ जोंबो मिथिगौ नाथाय बे खम मुवा बेसाद दिहुननायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि गोबां रोखोमनि कलकारखानाया माने दै जिं खाथियाव नालाय जेब्लाहाय बै मुवा बेसादफोरखौ दिहुनखाङो अब्ला बे कलकारखानायाव खामनाय माखासे खयला बा बन बा माखासे थावफोर बेैफोरखौ मा खालामो बे बाहायखानाय बुस्थुफोरखौ खाथिनि दैमायाव हगार हरजोबो बेनि लेथ्रा मैला बुस्थुफोरखौ बे समाव मा जायो जेनेबा दैयाव थानाय माखासे जिब जुनार जिब जिबिफ्रा जोबोर खस्थ' मोनो आरो जेरै जों मिथिखागौ दैयाव मा मा जिबिफोर थायो जेनेबा ना थायो, गलोर थायो। आरो दलफिनफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो दा आथिखालाव बिसोरो मा जायो मेगनाव बेराम जायो उदै सिङाव हाबलांनानै बेराम जायो जेनेबा बे दैयाथ गुबुंले जाखाबाय नालाय बे दैया ओरैबायदि मोनसे बिस गोनां जायो जाययाव ना बा दैनि थांनानै थानो हाया ओ बेबादिनो कलकारखानायाबो जोंनि दैखौ गुबुंले खालामो आरो दंबावो जेन'बा जोंनि आबाद फोथार बा आबादाव बाहायनाय माखासे रासायनारि मुवाफोर बेयाव माबारै जायो होनब्ला आथिखालावथ' गोबां ओ फालांगियारि खालाम खालामग्रा‌ आबादारिफोर ओंखारबाय जाय मा खालामो खम समावनो बा दसे समावनो मोज मोजां रोखोमनि आबाद दिहुनो थाखाय बिसोरो गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि बाहायो जायखौ जोङो होथावनो नङा गोदोनि समाव मा जायोमोन जोंनि आबाद फोथाराव खालि मोसौफोरनिफ्राय मोननाय बोरमाफोरनिफ्राय मोननाय बिसोरनि खिफोरखौनो जोङो हासार बानायनानै जोङो जोंनि ओ आबाद मावग्रा फोथाराव होयोमोन जायनि जोहै जोंनि आबादाबो जायोमोन जाया नङा जायो थेवबो दानि बायदि जेन'बा रायसनारि मुलि बाहायनानै जानाय बेफोरबायदि जायामोन आरो दा जोङो जोंनि फोथाराव मा गोबां रोखोमनि इउरियाफोर गोबां रोखोमनि माखासे हाग्रा फोथैग्रा बा ओ एम्फौ एनला फोथैग्रा बेफोरबायदि मुलिखौ सारो बियो मा जायो बै मुलिया डाइरेक्ट आबादावल' थाया बियो बे जोंनि दैयावबो माखासे हाब थाबफायो जायनि जोहै मा जायो दै गुबुंनायजों लोगोसे बै आबाद हायाबो गुबुंल गुबुंले जाफायो थिग बेबायदिनो दायो जोङो जोंनि आबाद फोथारफ्राव बारा बेरलावफोरखौ नुनो मोनला बै समाव जोंनि आबाद फोथाराव बा माइ गायनायफोराव गोबां रोखोमनि बेरलावबो थायोमोन बिनि मोनसे खेथ्र'। दंबावो जेनेबा जोङो ट्रेक्टर बाहायनाय बेजों हालेवनानै बेलावफ्रा थैजोबबाय आरो जों बुंनो हायो बेयो जेनबा रा नारि मुवा बाहायनाय बा हासार बाहायनाय बेसोराव मा जायो बे दुब्लियाव बे बेलावफ्रा बे हासारनि आलौनायफोरजों थानो हाया जायनि जोहै बिसोरो दोनै खम जाबोगासिनो आरो दंबावो जोंहा गोबां रोखोमनि प्लास्टिकफोर बाहायनाय बा गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनाय जेरै जोङो आथिखालाव गोबां रोखोम रोखोमनि जाबोर जाला प्लासतिक आरि मोसौ मैसो थैनाय बेफोरखौ जोङो लङा दैसाफ्राव गारहरो जाय दैसायाव जोङो दुगैयो जाय दैसायाव जोङो मोसौ मोसौ मोसाफोरखौ जोङो ओ दै लोंहोयो बे दैयाव जोङो गोबां रोखोमनि प्लास्टिक गाज्रि मुवा बेसाद बथ'ल बिदिनो जिब जुनार। थैनाय बेखौ जोङो गारहरो जायनि जाहोनाव मा जायो बे दैयाव ओरैबायदि मोनसे मोनामनाय बा सेवनाय बा एम्फौ दैनाय सोमजियो जायनि जाहोनाव बे दैया ओरैबायदि ओ मोनसे ओ गाज्रि जायो बा बे दैनि ओ जाबायदि दैया गोग्गो जानांगौमोन बे दैया गोग्गो जाया आरो बेनि उनाव बे दैखौ जाय ओ सुबुंफ्रा बे दैयाव जाय दुगैगोन बा बे दैखौ जाय ओ जिब जुनार मोसौ मोसौ मोसा बोरमा बेफोरो लोंगोन बिसोरो गखाया आरो बिसोरो ओ एकदमबारे बेराम जाखागोनखा आरो जोङो बुंनो थांबावो माखासे थाउननि ओ थावनि पाइपफोर बा थाव लांग्रा माखासे पाइफोर बियो लिक जानाय बा बियो गब्लंनाय आरो जेनबा जों मिथिगौ जोंनि गोबां ओ थावआनो जोंनि लैथो सिंजो दै सिंजों माखासे ओ पाइपनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय लानानै फैयो बेवहाय माबोरै जायो बबा बबबा लैथो लैथोमायाव बे माखासे पाइपफ्रा ओ गब्लङो आरो बे गब्लंनायाव मा जायो ओ जेनेबा बे थावा ओंखारबाय बे थावनि ओंखारनायनि थावा ओंखारनानै दैजों ओ गलायबाय बिदिनो थावआव गोरोबबाय बे समाव मा जायो नाफोरा एकदमबारे थाव थानाय बायदि जायो आरो बै समाव नाफोरा बे दैखौ लोंगोन बा दैया बिसोरनि खुगायाव हाबगोन हां लानायजों बेयाव मा जायो बे नाफ्रा ओ जेरोखोम देरनांगौमोन बा जेरोखोम गोरा जानांगौमोन बिसोर जाया आरो दा बे दै गुबुंनाया जोंखौ गोबां रोखोमनि खहा खालामो जेरै जोङो गोबां रोखोमनि ओ दैनि दैनिफ्रायनो जोंनो जेनेबा कलेरा टाइफड ओ बेफोरो जा सोमजिहोग्रा माखासे ओ थाम्फैफोरा सोमजियो आरो अ दा आं नोंथांनो
औ नंगौ नोंथनि बुजायनायखौ जोबोर मोजाङैनो गोसोहोना खोनासंदों आरो बुजि
अ दा आंथ' नोंनो बेनि जाहोनखौ बुजायबाय नोंथां मानि जायो दा नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै रैखा खालामगोन बा दै गुबुंनायखौ मारै होबथागोन बिनि सायाव आंनो फंनैसो खिनथानो हागोन ना नोंथां? औ हागोन नोंथां औ दे नोंथां होनब्लाा जागायदो दे नोंथां नोंथां ओ
रैखा खालामनाय बुङोब्ला जोङो मा होनदों दैखौ मोजाङै बाहायनाय आरो ना नोंथां बा नांगौ बिबांनि बाहायनाय बा बांद्राय गारगारनाय नङा आरो ना नोंथां जोङो दैखौ रैखा खालामनो थाखाय गिबियाव मा खालामनांगोन जोङो जेब्ला नोंथाङा मोखां बायदिसिना सुयो अब्लाथाय नोंथाङा बे दैनि माबाखौ जोंहाथ' टेप थायोना नोंथां बेखौ नल-नलखौ जोङो खुलिगारनानै दोननाङा आरोना नोंथां बा मोजाङै बाहायनांगौ आरो दैखौथ' जोङो बां-जोङो मायाव बाहायो होनबा जोङो जानाय लों-लोंनाय दुगैनाय आबाद मावनाय। उम बिदिनो जोङो गासैबो जिब जुनार बुहुमाव थांना थानो थाखाय माने दैनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां माने गासैबो थांना थानो थाखाय जोङो दैख नांगौ जायो जोंनि देहायाव दै गैयाबा जोङो थांना थानो हाया थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा बुहुमा स्निजिसे जौखोन्दो दैजोंनो साग्लोबसारना थानाय आरो नोंथाङ जौसे जौखोन्दो स्निजिसे जौखोन्दोआनो जोङो दै बाहागोजों साग्लोबसारना थानाय नाथाय बिनिनो गुजिस्नि जौखोन्दो बाहागोआ लैथोआव थानाय दैया माने गोबाब बाहागोनि आरो नोंथां जायखौ जोङो लो बा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरो बेनिखायनो जोंहा लोंनो थाखाय जे दैया जोंनियाव बुहुमाव बेसे दं होनोब्ला जोङो थाम जौखोन्दो दैखौल' जोङो लोंनो हायो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथां दैखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों मा मा आदबफोर बाहायनो हायो जेरैहाय अखानि दैफोरखौ जोङो अखानि दैफोरखौहाय जोङो मोनसे हास बरतनफोराव जोङो जमायना दोननाय जाहाथे इयुनाव जोंङो बे दैखौनो बाहायफिननो हायो बा फिन बाहायनो हायो आरो नोंथां। बेनि अनगायै जोङो जेनेबा गोबां बिबाङै दै बाहाया लाबानो जोङो नांगौ बिबाङै दैखौ बाहायनांगौ जेनेबा गारगारलाबायनाङा बुंनो थाङोब्ला जों दा थानाय जायगायाथ' दैनि दैखौ जोङो मोननो थाङो नांगौ रोखोमै जों दै मोननो थाङो नाथाय गुबुन जायगा जेरैहाय राजस्थान बा बालाहालामा जायगाफोराव बा गोजौ जायगाफोराव जों दैनि बिबां नो मोननो थाङा आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोंहा गोबां दै बाहायोब्ला माने गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जों दावबायनो फैला नोंसोरनाव दैखौ नांगौ बायदि मोनो जोंनाव मोना बिदि साननानै जोंनि दै बाहायनायफोरखौ जानला मेलला बाहायनायफोरखौ नुयोब्ला बिसोरो जोंखौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो ना नोंथां माने नोंसोरो जों जायगायाव थानायबा नोंथांमोना बेफोरबायदि दैखौ बाहायगारनो मोननाय नङामोन बिदि बुङो आरो बिसोरो नाथाय जों खाफाल गोनां होननानै बुंनो लानांगोन नों। नोंथ दैखौ जोङो नांगौ रोखोमै मोनबाय दङ आरो नोंथाङा बुंलांदोंमोन दि दैयाव दैखौ माबायदि गाज्रि बा गुबुंलै खालामगासिनो। नोंगौ नोंथां आबाद बोथोराव बांद्राय बिबांनि हासार बा रासायनारि हासार एम्फौ फोथग्रा मुलि बिफां लाइफां फोथैग्रा मुलि बेफोरखौ बाहायनायनि जाहोनावनो दैया जोंहा गुबुंले जायो आरो नोंथां बिदिनो दै माखासे दैमा मोजां मोजां दैमाफोराव कलकार खारानि नोंथाङा बुंनाय बे दै गारहरोबाबा गार दैया जोंहा गाज्रि जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा, बुंनो थाङोब्ला हाग्रामा बा अरनफोराव जोंहा मा जायो दैनि बिबाङा थाब थाबैनो रानलांनो हमो आरोना जेब्ला मेसिन जायो अब्ला रानलांनो हमो बेखौ मा जिब जुनारा लोंनो थाखाय दै गैया जायो अब्ला जों मा खालामो हाग्रायाव जि सिबिफोर लांनानै बा लांनानै जोङो गोथौ गोथौ गेदेर गेदेर फुख्रि जावनानै दोन जाहेनाव जिब जुनारनो दैनि आंखाल जायोना उनावाय बिसोर दै होननानै गावसोरनि जिउखौबा खुंलांनो हायो दा जिउ खुंनायाव मदद मोनलाङो बेनि थाखाय जोङो मा खालामो गोबां गिदिर गिदिर हाग्रामाफोराव थांनानै गिदिर गिदिर फुख्रि जावनानै बेहाय अखानि दैखौ जमायनानै जिब जुनारफोरनो थाखाय लोंनो थाखाय बा दुगैनो थाखाय बेखौ जों, होनाय जायो आरो नोंथां जोंहाथ आथिखालाव नुनो मोनो। जोंनि आथिखालाव जाय - सिगां समाव जोंनि जायगायाव थानाय दैमा फिसा दैसाफोरा गोबां गोजों आरो गोग्गो दैमोन आरो नोंथां आथिखालाव नाथाय बेबायदिखौ आं नुनो मोनाखै जाउनाव जोंनि जायगानि मानसिफोरानो बेहाय माखासे दाखोर दालाफोरखौ गारहरनो बेफोरबायदि दाखोर दालाफोरखौ गारहराबालानो मोन जायगायाव डास्बिन बानायनानै ज' ज' माबा खौसे गारोब्ला बेखौ मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां बेखौ माबानो थाखाय जोङो। रायजो राजाफोरखौ बुजायनो थाखाय जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लानानै रायजो राजाफोरजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि मेलाव खौसेयै थांनानै बेखौ जोङो सावरायनांगोन जाहाथे रायजो राजाफोरा दैखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बा दैखौ माबोरै बाहायनांगौ बिनि बागै मोनथिनो नोंथां बुंनो थाङोब्ला राजथाव जोंहा दैनि बिबाङा ओरैबायदि खम नोंथां जेरावहाय बिसोरो दैखौ लोंनो थाखाय लायनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगा बा किलमिटार गोबां किलमिटार बिसोरो हान्थिनांगौ जायो जाउनाव बिसोरो उम माखासे जेरैहाय जोङो दुगैयो सि सुयो थोरसि सुयो बेफोरबायदि खामानिखौ बिसोरो मोनानो आरो ना नोंथां जायनि थाखाय बिसोरो थांना थानाया जोबोद गोब्राब जोंथ' खाफाल गोनां होनना बुंना लाखानांसिगोन नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव मोजां बा नांगौ बिबांनि दैखौ मोनबायसाय मोनबाय थायो औ थिग बेबायदिनो
ओ आसा खालामो ओ जेनबा जोंनि ओ बे बुहुमनि सुबुंफ्रा बुजिगोन जे जोङो बिफां लाइफांफोरखौ मानो गायनांगौ बा बिफां लाइफाङा दैनि ओ माबायदि गोनांथि
औ नंगौ नोंथां नंगौ आं बेखौ बावलांदोसो नोंथां बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ आरोना बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा अखाब हागोन बा बिफां लाइफांआ दैखो लाखिनो हानाय गोहो दङ आरो ना नोंथां बेजों लोगोसे बिफां लाइफां रोदाफोरा मा खालामो हाखो खौ खुरखानायखौबो लाखिनो हानाय गोहोआ बिसोरनाव दं आरो नोंथां जुदि बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला अखायाबोथ' हानाय नङा नोंथां जो आबाद फोथाराव आबादखौनो माव नो हानाय नङा जोंनि जायगायावथ बिदि दैमा दैसानिफ्राय दै लांनाय बेफोरो गोबां खमखौ नुनो मोनसैना नोंथां?
अ' नोंथां ओ जोङो दाथ' नोंथां जोङो गोबां रोखोम जेनबा था रायलायबाय ओ आसा खालामो उनावबो नोंथांजों
ओ औ नोंगौ नोंथां आंबो आसा खालामो नोंथांजों माखासे बिदिनो बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौ सोलोंना लानो हाबाय आरो आंबो मिजिंथियोदि नोंथाङाबो आंनि गोबां बाथ्राखौ